हेल'
अ हेल' नोंथां
औ खोनायाखै नामा नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां खोनादों खोनादों
नोंथांनि माथोखौ खोनाफैयाखै मोजाङै
हेलौ खोनायाखै नोंथां
औ खोना खोना खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
जाबाय अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना? अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना अ होमबा नोंथांनो नोंथांनो कल नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने बर'फोरनि दाउ अमा फिनायफोरनि बागै सुंद'यै सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावराय जागोन दे दे दे
अ बिदिब्ला आं जागायनोसै ना नोंथां
दे जागायदो दे
अ बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा ना बायदिसिना फिसिबोनाय दङ हुदा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
अ बिसोर जेरैहाय जोंहा बर'फोरनियाव आंगो गोदोनिफ्रायनो फिसिबोनाय महरै मोननो हायो जोंहा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय आथिखालावथ' गोबां बिलो फुख्रिफोर जावनानैहाय ना फिसिनायफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो बोरमा आरिफोरखौ फिसिबोनानै गाव गावनि न'खरखौ सुंथाबोनाय नुनो मोनसै गोदोहाय बर'फोरा गावसोर जानो थाखायससे फिसियो होननायखौ खोनानो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय जोङो गोबां रांखान्थियारि बिथिङावबो फिनाय फिसिनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय ओमफ्राय दाउनि फार्म बानायनाय अमानि फार्म बानायनाय बेनिफ्राय फ्रियाव ना फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो आथि खालाव बेनि फ्राय गावसोर गावसोरनि न'खौ सुंथानानै लाखिदों गावसोरनि न'खौ गोख्रों रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब होबोदों बेफोर गासैबो ओ बेनिफ्राय मोसौ फिसिनायफोरखौ मोननो हायो जोङो ओ मोसौआथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा फिसिबोखायो मानो होनना बुङोब्ला गोदोथ' बर'फ्रा बांसिनानो हाल एवनानै मोसौजोंसो हालौवोमोन नालाय आथिखालनि बायदि टेक्टर बेफोरबायदि गोनोखोआरि मुगाजों ओंखारनाय ओ टेक्टर आरिफोरखौथ' बाहाय बोआखैमोन नालाय नोंथां।
औ औ
ओ बेनिखायनो मोसौफोरखौ फिसियोमोन मोसौआ मोसौफोरखौ मोसौ हालुवा फोरखौ हाल एवनायाव बाहायबाय नोंथां आरो जेरैहाय जोंहा मोसौ गाय आरिफोरखौहाय ओ गाइखेर गाइखेरखौबो लोङोबो न'वाव आरो लोगोसे रांखान्थियारि बिथिङावबो मोननो हायो जेनेबा फानना फाननानै मोनबाय आरो जेनेबा गाइखेरखौ फाननानै राङारि बुजिनो हायो आरो गोबां बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां मोसौ गाय फिसियो जेरैहाय ओ जोंनि ओनसोलफ्रावथ' नुयो माने मोसौ बै जारसि मोसौ ना मा होनो नोंथां बै गिदिर गिदिर मोसौआ
औ औ
औ बेफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो बेफोरनिफ्रायनो लिटार ओइ लिटार गाइखेर बखननानै फानहैनाय फाननानै रां खामायनाय बेनिफ्राय नखर सामलायनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। दायो ओ बेनिफ्राय दाउफोराथ' गोबां फाननोबो फिसियो फ्रामफोर आरो लोगोसे आलासि दुमसि फैब्ला बेबायदिनो बुथार बुथारब्रबनो मोनो बा हायो आरो न'वावनो फिसिखानाय थाबा गोदो गोदाय बयनिबो नखराव ओ बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनायखौ जों मोननो थाङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव ओ सोरबा सोरबाफोरनि न' फ्राव बेफोरबायदिखौ नुनो थांलिया खायसेफोरनियाव ओ माथो होनबावनो आरोना नोंथां मानो होनोबा दाथ' समजों लोगोसे गोबां सोलायबोनाय फैबाय नङा होमबा? बेनिखायनो खायसेनि नखराव नु नो मोनलिया बेफोर दाउ अमा बायदिसिना जिब जुनार फिसिनायफोरखौ
औ
नाथाय जारिमिनखौ नाहरोबा जोङो बेबायदिनो बुंनो हायो गोदो गोदायथ' बर'फोरा इसेबां साख्रि बाख्रि गैयामोन नालाय ओ सोलोंथाइ होनो थाखाय गावनि गथ' गथायखौ दाउ अमा फिसिनानैनो जोङो ओ गथ' गथाइफोरखौ सोलोंथाइ होनो हायोमोन नङा ओमबा नोंथां? बेफोरनि गेजेरजों ओ बेबायदिनो गोबां दं आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे दाउ अमा ना मै बायदिसिना फिसिनायनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
अ दे होमब्ला एसे फोरमायना होदो नोंथाङा आंनोबो
औ दे बिदिब्ला नोंथांनि सिगाङाव आं जि मिथियो जि बर'फोरनि बा माबा मोनसे जिब जुनार ना मै अमा दाउ बायदिसिना फिसिनाय बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायनानै होनोसै होनबा?
दे औ जागोन नोंथां औ
जोंहाथ' जिब जुनार फिसिनाय होनबा। बर' हारिनि बे मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफानो मोनसे दोरोङारि। माने नेम होननानै जों साननानै लानो हायो मानो होनोबा बर'फोरनि बयनिबो न'खराव गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बे थाखायोआनोखि। थाखायो
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ
नङाबा बेफोरबायदि थायाबा मानो होनोब्ला बर'नि न'खराव समायाबो होननानै। जों बुंनो हायो माने बेबायदिनो जोङो। जेरै मोसौ मोसौखौ जोङो फिनानै जों गोबां गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो हायोबा गावसिनि न'खरनि खुंनायनि थाखाय जों गोबां बाहायनो हायो जेरै जों मोसौ मोसौ दामब्रा बा मोसौ हालुवा फिसियोबा जों बेखौ हालेवनानै बेजों आबाद मावनो हायो। जेरैहाय जोङो मोसौ गायफियोबा बिजों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गाय केट खौ मोननो हायो आरो बेनिफ्रायनो जों गोबां मोसौ माने मोसौ फिसा आजायनायनि गेजेरजों जों मोसौखौ एरहोनो हायो बेनि अनग नि ज फिनाय होनना बुङोब्ला दाउआ जाहोबखो जोंनाव गोबां बुरजा बुरजा फिसिनो हायो जेरै न'आव लकेल दाउ बा आथिखालाव आथिखालजों गोदोनि ज गोरोबा माने आथिखालनाथ' ब्रयलार। ह ब्रयलार बायदिसिना ओंखारबाय नालाय दा आं गोदोनि बागै बुंनो सानदों मानो होनोबा गोदोहाय बर'फोरनि न'आव गोबांनो माने बिदिनो न'खरसेयावनो पनसासथा साथि फथा बा सोरनावबा एकस'था गाहाम दाउ फिसिनायखौ जों खोनानो मोनो। माने बैफोरबायदियनो बै समाव माने बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै दोनोबा माने मालाबानि समाव निदानफोर जायोबा बा मालाबानि समाव नांगौ। ग मा माखासे गोनांथि जानाय रांफोरनि थाखाय गोनांथि जानाय बा। सोलाय सोल'नि थाखाय माखासे बेफोर जिब जुनारफोरनि थाखायबो हायो आरोना। फाननाय बा फाननानै बिजनेस महरै सोलिनाय बेफोरखौबो हायो। आरो जोङो दाउ फिनायल' नङा ना फुख्रि जावनानै फिनाय बा जोङो बिदिनो। माब्लाबा मालाबाथ' हाग्रानिफ्राय मोनबोनाय जिब जुनारखौबो फिनानै जोङो। गोबां माने जोंनि रावफोरखौबो फोरोंनो नाजानायखौ नुनो मोनो खायसे खायसे हाग्रानि फ्राय मोननाय दाउफोर जेनेबा बिसोरबो मानसिनि माथो लालायनाय जों बे बेखौ नुनो मोनो नङा होमबथां जेरै जों हाग्रानि दाउफोरखौ नायोब्ला जोङो बाथ'आनो होन दाउ मैना होन दाउस्रि होन बेफोरखौ बांसिन जों मानसिनि माफोरखौ लानानै एसे एनै सोलोंनानै राय्लायनाय बा मानसिनि जि गारां बेखौ हमदांनानै बिसोर गावसोर गावसोरनि रावजों बुंनाय बेफोरखौ जों नुनो हायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
आरो बिदिनो जोंहाथ' ना फिसिनाय ना फिसिनायाबथ' गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि न'खर न'खराव फख्रि थायो होननानै जों मिथियो। फख्रि फुख्रियाव जोंहा गोदो गोदायनि समाव एसेबां नाफोरखौबो जोंहा दानि बायदि आथिखालनि बायदि जि साालनि ना ना बायदिसिना बिदि ओ माबाखौ ना फुवान बा ना फनफोरखौ बायनानै फुख्रियाव हगारलायनानै इसेबां नेमफोरबो गैयामोन जानांगौमोन। माने हगारोमोन हगारनाया एसेबां बेयो दानि बायदि माने बेलेग माबानिफ्राय फैलायनाय बेफोरखौ बायनानै हगारनाय बिदि गैयामोन जानांगौ। मानो होनबा गोदोनियाव समाव गोबां हाग्रानि ना जेरै नास्राय बिदिनो ना गोरै बेफोर बेनि अनगायैबो सिंगि मागुर गोबां माने हारसिंनो हाग्रानिफ्रायनो गावसोरनो दंखायोमोन नालाय ओंखायनो दावनानै एसे एसे एनै हगारदेरबानो माने फुख्रियाव नाया गोबां जमा जमा जायोमोन होननानै खोनायो माने हाग्रानि माने बिदिनो दै बोहैबोनानै हाग्रानि नाफ्राबो हाबफैयो। बायदिसिना होननाय खोनायोमोना आथिखालाव ना हाग्रानि नाफोरखौनो जों फुख्रिफ्राव मोननो थांबाङा माथो। जेरै जों नायोब्ला जि हगारदों जि बायनानै ना फुवानफोरखौ बायनानै हगारदों। जों बिनि अनगायैबो बे हगारनायनि ना फोरानो बांसिनानो फैनायखौसो जों नुयो मानो होनबा दानि मुगायाव गोबां मेडिसिन बा बासिानाय र मुलिफोर बाहायनाय जायो नालाय। हासारफोर होनानैसो फेदेरनाय होननाय खोनायो आं आरो बे हासार होनाय फैदेरनायजों दा जोंनि गोदोनि लकेलनि मोननाय नाफोरजों जों एसेनो रुजुथावना नङा। होननानै बुंनो हायो आरो ना मानो होनबब्ला जोंहा आथिखालनि नाफोरखौ जों जानानै नाय मानो होनोबो जों एसेबो टेस्ट बा थावनायखौनो बुहुद खम मोनजासै। गोदोनियाबा जाखोयो माबा मोनसे ओंख्रिफोर सङोब्ला नों बेखौ एसे एनै होेदेरनानै गारदेरनानै होयोबानो जोंहा बै ओंख्रिनिदै बा रोसि बियो गोबां माने सुवार गोथाव जायोमोन होननानै जों बुंनो हायो नाथाय आथिखालाव सिथिखालनिया बेसिबां बुरजायानो हो बे ओंख्रिखौ थाव होनो हानाया एसे खम जाबाय होननानै आं बुंनो सानो माने बिदिनो आरो फिनाय होनोब्ला जोंहा गोबां दंबायो अमा जेरै अमाखौ जोंहा बर'फोरनि न'खराव थाखायो होननानै मिथिखायो। अमाया जेरै जोंनि गोबां बिजनेसनि थाखायबो बा माबा मोनसे थांखि लानानै जों फिसिनो हायो जाहैबाय अमाखौ जेरै अमा बुन्दि बा अमा गुन्दैखौ फिसियोब्ला जोंहा बेयाव गोबां एरहोनानै जों बैनि फिसाफोरखौ मासे बेयावनो सारि हाजार बा पास हाजार बा थिन हाजार गाहामनि फाननो हायो जाहैबाय।
नंगौ नंगौ नोंथां आथिखालाव ओ माने मा होनो नोंथां गासै आथिखालावथ' माने गासैबो गोनोखोआरि जाजोब्बाय नालाय जेनेबा दाउआनो होन अमायानो होन बा ना फुख्रियाव फिसिनायानो होन दाथ' गोनोखोआरि आदबजों गोबां माने फ माबा आदबफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां। बेनि थाखाय गोबां मुलाम्फा मोनसे दानि बर'फ्राबो दाथ' गोदोनि बायदि रोङै नंला नालाय दाथ' सोलोंथाइनि जुग जाबाय आथिखालाव गाससिबो जसिबो एग्रिकालसारानो जा बा माबा मोनसे लाइनानो जा गासैबो फरायनायनि बा सोलोंथाइ दंखाजोबसै बिनि थाखाय माने गोबां जौगानाय बा बांसिन मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय फिबोनाय दोरोङारि खान्थि माखासे नेम खान्थिफ्रा गोमालां नो हमबाय आथिखालनि गोदान मुगाजों खाबफानानै माखासे गोदान गोदान नेम खान्थिफोरखौबो बा आदब खान्थिफोरजों आबाद मावनाय बा बिदि जिब जुनार फिसिनाय बेफोरखौबो जों गोदान गोदान। दोन आदबजों बाहायनायखौ नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
दे होमबा नोंथां जाथावसिगोन नामा जोङो
औ दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।